हेल हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथांनि औ नोंथांनि साउन गबारा खोनायाखै मोजाङै
अ खनाबायना औ
औ खोनाबाय नोंथां
अ अ
नोंथाङा माबोरै दङ
दासान्दि मोजाङानो दङ नोंथाङालाय?
अ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। दा नोंथाङा सम दङब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ औ थ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। दाखनाााख नामा नथां। खथां औ। हेल